हेलौ खोनादोंना क्लियार गोजोन मोना मोनाबिलि गोजोन मोनाबिलि
औ मा खबर नोंथां
दोङो दोङो आंथ' दा दों दङ ओरैनो नोंलाय
आंबो ओरैनो दंथयो
अ होमबा आङो नोंथांजों दिनै मोनसे खोथा सावरायनि
औ
आ आबादनि सायाव नङा होमबा माने माने गो गोदो माबायदि आबाद मावोमोन आरो दाबायदि आबाद मावोमोन नोंथाङा एसे फोरमायलाय
अ आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनाय बिथिङा माने बद गोदान माने ट्रेन माने जिखौ मानो गोदान दाहार नुनो मोननाय जाबाय गोजोन्थों नांगोलजों से हालेवनायखौ नुयोमोन मोसौ मोसौखौ लानानै हालेवोमोन बेबायदिनो मोजां थायो जे मोनला दहाय नुबोना मोनला नाथाय आथिखाल मुगायाव ग्लबेलाइजेसन जों
माने टेक्न'लजिनि मुगायाव आरो ना
औ टेक्नलजिनि गोदो ओरैबायदि माने बोलो होथाब - होथाब
खस्थ' मावोमोन आरो
मोसौजों नांगोल माने नांगौ
माने एक्स' बिगाबाबो मावजोबथारोमोन आरोना एक्स' साथि बिगाबाबो मावजोबथार आरो ग्रोब
औ आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टरजों माइ नानाय बा ट्रेक्टरजों हाल एवनाय आरो जेरैबादि माइ जेब्ला माइआ फिथाइ थायो अब्ला माइ हानाय गोदोहाय खासि लानानै औ खासि लानानै मानसिफोरा माइ हायोमोन
सियानो हायोमोन दाथ' सब मिसिनानो हायो।
अ मिसिन लानासो हानाय जाबाय ना दा बा माइ मारा होग्रा मिसि नबो ओं
मिसिनबो ओंखारबाय आगोलसो मोसौजोंसो माबा बायोमोन मा होनो नायोमोन फुङावनो सिखारनानै जों उन्दै - उन्दैबा
उम फुङावनो खोमसि- खोमसिनो माय नानायखौ नुनो मोनदों ना गोदो?
मा होनो माइफोरखो मोसौ जों होनानै जायोमोन आरो आगोलनि दिनाव ना।
औ खोथिया फोग्राबो मेसिन नुबावदोंसो
नंगौ नामा आं आं नुवाखै दे। आं नुवा
आंङो मबाइलफोराव नुनो मोनदों।
अ अ आंङो खोथिया फोनायखौ नुवाखै आरो ना माने आंङो आलि-आलि दाननायखौ नुदोंहले आं। आलि दाननाय माइ हानाय
अ आलि दा ननायफोरखौ नुवा खै खोथिया फुनायखौ फोरखौ नुदो माने सिगांनि आरो दानिखौनो माने बहुत माने फाराग नुनो मोनो आरो।
फाराग नुयो फाराग मोनो आरो आगोलनि दिनाव थ' नोंङो जोंङो माइफोरखौ माने माने जोंङो इदिनो माने नेचारेलि मावोमोन आरोना खायसे खामानिफोरखौ जोंङो बेफोरबायदि ओ मागनिखो अर्गेनिक मावोमोन आरोना। दानियााथ' जों सब माने एसे आर्टिफिसियेल बायदिबो बुंनांगोनेरखोम जे जायखौ बुङो जों सब माने मा होनखो निउ माबादो ओ सब माने हासार सार ओ हासार सासार होनाय नुनो मोनो आरो जों दानियाना ए हासार सा सार होना नै गोबां माने आबादफोरखो जाहोनानै दिहुनो आरो जायनि थाखाय जोंङो बेफोरबायदि मेदिसिन सिन बाहायनाय नुनायनि थाखायनो जोंनियाव दिनै माने सुबुंफोरनियावबो जों मोनसे गोहोम खो खोलैनाय नुदोंमोनो आरोना आगोलनिफोराथ' नों जेबो जायामोन आगोलनिफोरखौ नोंङो नायनाय नोंङो आगोलो नों मा मा होनो बोग्रिफोरो जों खननानै जायोमोन जों उन्दै उन्दै जेबो जायामोन दानिफोरखौथ' जाथावनो जाया बुंनो थाङोबा माने जेराव रावबो माने मेडिसिन बाहायो। जेरावबो मैगं थाइगं जेरावबो मेसिं बाहायो जों बिनि बेफोरखौ नायबाथ' दानि जुगाव जोङो बिनि थाखायबो आरो खायसे जोङो दिनै मानसिफोरा मान हेल्डि दंला आगोलनि बायदि नोंगोना आगोलो जोङो इमान खस्थ' गोदोयो इ खस्थ' खस्थ' थ' मावोमोन आरो इफोरबायदिनो आरोथ' आगोलनि मानसिफ्रा द दानि जुगावथ' मानसिफोरा खस्थ'आनो मावो दानि जुगाव गारि मथर ससेबो थाबायला। जेबो हालेवला ओरैखम ना ओमफफ्राय आरो एसे अ आरो आरो मानसिफोराबो माने खस्थ'बो हाला ओरै माने दुरबल जाबाय आगोलनि बायदि माने मा होन नोंला आरोना दानि मानसिफोरा आगोल इमान खस्थ'बो मावोमोन स्ट्रंमोनबो आरो इमान आरो बेमार आजार जानाय नुनो मोनामोन ना।
अ।
दाथ' मानसिफोरा बुंलायलायो माने सब मैगं थाइगंनि थाखायनो मेडिसिन हासार बाहायनायनि थाखायनो
औ गोदो खामानिखौ माने ज' ज' लोगो नांनानै माव
मा मावोमोन अ दानियाथ' नोङो नों दानियाथ' अ। देलाय मोनसे फख्रि जावनो गोनां बा खानसेयावनो जावो होननाय रखम नोङा होमबा मेसिनजों टेक्न'लजिनि जुगदो उम उम उम आरो आग गोलफोर नुवाखै दानिया एकस' बिगाबाबो माने खानसेनो एवजोबगोन होननाय रखम माने आंनि बायदिब्ला आर ना माने देनांसिमहालागै मानसिखौनो नांनाय नङा ए रेखम। सबनि सिङानो मावजोबगोन गासै आबादखौनो गासै गासै माबाखौनो
आबादानो जाबा बेल बायदि बायदि खामानियाव मेसिनानो जायगा मोनगोन आरो माने।
बेफोरबायदि नुहुरो आर ना जोङो दाखो नुबा दाथ' बुहुद जौगादोबो नङा होमबा।
औ फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि होननाय बायदिबो आरो ना।
अ। माने टेक्न'लजिआव जौगानांगोन नों जौगानाया थिगानो
औ।
एनिफ्राय आरो खायसे मा होनगोन इखौ मानसिफोराबो एसे मा होनखो बादुला जालांनो हमदों आरो ना
ओं आ थिखालाव बादुला जालांदो
उम माने मावानो मावलानो मान सिफोरा जेसेनो इजि मोनदों एसे माने बादुला जालांनो मोनदों
उम बिगियानारि बिगियानारि आदब खायदाजों
आदब खायदाजों अ बा मावो आरो बुरजा बुरजा दिहुनो फसल फोरखो आरो फारसिथिं आरो आं कि नोङो मडिसि सिडिसिन मुलि होनानै आरो इखि ओंखायनो सुबुंफोरनियावबो एफेक्ट देहाफोराव एसे गोहोम खोख्लैदों आरो ना।
औ
जायनि थाखाय जों दा दानि मानसिफोरखौ बुहुत बेमार आजार जानाय नुयो आरो इमान हेलदि नुवा जों मानसिफोरफोरखो। स्ट्रं नुवा बिदि रखम एसेयावनो एसेयाव नो मेङो नो दुरबला था नुयो आरो जों दा
आरो आथिखालाव मोनसे मा होनो एग्रिकालचार नि कलेजबो थायो नामाथाय एग्रिकालसारनि गोदोनि टाइमाव ओ गोदोनि टाइमाव नुनो मोनामोन खिन्थु दा ए ओ बे‌ इउनिभार्सि बैफोरावबो सोलोंथाइ लानो नुनो मोनदों
हायो हायो आ बेफोरावनो जोंङो एसे माबा ओ गोदान मुगानि आबा-आबाद मावनायफोरखो फोरोंङो एसे साइन्टिफिकफोरखौ फोरोंङो ओमफ्राय जोंङो बहुद थारमाने खम हायावनो माने गोबां फस फल दिहुननानै जों रां आर्जिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
हासार हासार बाहायना आरो बेनिखायनो जों बुंनो थांङोब्ला फैसाखौ बांसिन गोसो होयाखै होनबा जों दिनै सुबुंफोरा फैसाखौ गोसो होदो फारसेथिं जों बुंखोनो खहा खालामदो नोंङा होमबा जेरै जोंनो होन्दो जोंङो ओइ बिफां फांसेया जोंनो बाथा बाथि ओरैनोबा बियो मेडिसिन बाहायाबा मथा मथि थाइबाल' थायगोन‌ फिथाय नाथाय बियो बिसता थायो। थार थांगोन होननानै जोंङो मा दैयाव सब मेडिसिन हासार बाहायजोबनानै नाथाय एखौ सुबुंङानो जादों जों मानसियानो जादों उनाव बिजनेस
बिजनेस खालामदो लालाय फोनलाय खालामगासिनो हेलौ नोंथांनि आवासा फैयाखै
सोंनो खहा जादों खोनादों खोनादों खोनादों।
नोंथांनि आवसा एसे माबा खमायलांदों हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा नोंथांनि आवाजा फैयाखै हेलौ आरो बायदिसिना दंबोयो इदिनो गोदान गोदान आदब लानानै
औ औ
बेयाव जौगाबोदों
अ अ अ
सोलाइ सोल' जाबोनायखौ नुदोंना रंजाथाइ फोरबो हाबा हुखा हाबा हाबा होनबाथाय मा बुंनो सानो नोंथाङा?
गोदोनि आरो आथिखालनिया आह गोदोनि आरो आथिखालाव माबायदि हाबानि सोलायनायखौ नु-नुनो मोनदों
हाबा माने नोंथांनि बुंनायमा खामानि नामा
हाबा खामानि नङालै हाबा मा होनो हाबा जानाया
अह जोंनि माबा ओइ मा होनगोन इखो मेरिस जानाया
औ हाबा
थ नोङो आगोल मा आगोलआ सोलायबायथ' आगोलो दानि फोराथ बहुत माने देग केरेसिनखौ बांसिन गोसोयो आर ना दानिया बहुदानो जायो आगोल दानिया जाबाय मा होनो पालार सालाराव हाबलायनाय डिजाइन खामनाय मानसि लाना फैयो इफोरबायदि फोर गैयामोन ना।
ओ आरो भिडिअ बानायनायफोरा बांसिन फट'।
अह अह अह बेफोरबो गैयामोन ना आगोलो सेबखांनाय दा दानिया जाबाय तेकनल' दानिया आरो एसे टेनकनल' जुग फैबायना एसे गोसोखांनाय रखम। जेन इयुनाव नायफिननो थाखाय इफोरखायनो इफोरखौ खामनाय जायो आरो।
औ।
थ' बहुद गोदोर गोदोर गोदोर खालामो हाबाफोरखो बा।
थालिर बिलाइनि
अह आगोलथ' गोदोथ' ओं थालिर बिलाइनि आरो जानायफोराबो। जों दना सना इफोरावसो इफोरफोरावसो जायोमोन ना। सब दिस सब आर्ट। टिफिसियेल आरो ना दानिया नेचारेल नोंला। गाथियाव जों आर्थिपिसि सेल बाहायो थारमाने। गोदोनि बायदि नंला। दे होमबा ना दे दिनैनि रायलायनायखौ एस दोनथ'सै दे।
दे औ दे।